औ औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों। अ नोंथां ओरैनोथ' आं नै जिरायनानै दङ।
अ होनोमबाथ' नोंथाङा फ्रियानो जागोन ना।
औ फ्रि दं नोंथां।
अ होनबा फ्रि दंबाय दा नोंथांव आं मोनसे टपिकनि सायाव सोंसै आरो।
अ
जे नोंथांमोनसिम बिदिनो मा मा खेथिफोर मावो आरो सोरबाफोर माबाफोर बिजनेसफोर मावनानै जेनेबा खेथिनि सायाव बिजनेस मावनानै थांनानै दं नामा जेनेबा जिउ राहा लामा थांनाय बेफोरखौ एसे खोन्थादो दे नोंथां
अ जोंथिंथ' बेफोरबायदिया दंनाया गोबाङानो दं नोंथां
औ औ
गुबुन गुबुन माने खेथिनि बा बिजनेस मावनानै दङ आरोना नोंथां
औ औ।
दा जोंथिंथ' बेफोरबायदि बांसिन मावनायानो जोंखै साफातआवसो बांसिन मावो आरोना नोंथां सापात
ओ ओ औ
औ औ
दा नोंथां बे सा सापात खिथि होनदों नोंथाङा जेन'बा सापात खिथि खिथिआव बिदिनो बांसिन मुलाम्फा मोन जानायखौ नुनो मोनो ना। खहा जानायखौ नुनो मोनो।
सापातनि खेथियावथ' नोंथां दासान्दि गोबाङानो गायदोंथ' दा बेफोरावनो एसे बेसेनाबो गोसा ना बेयो बुस्थु माबाया खेथिया दा एसे जोंनि नोजोरावथ' मुलाम्फाखौ नुदों आरोना नोंथां। औ औ। जोंनि नोजोरावथ' नुदों ओरैनो दा बर्थ'मान गोबाङानो बेफोरखि खेथिखौ मावो आरो एसे बांसिन मोनो आरोना बे रांफोरा औ सम लाय सम बा ओ बबेबा मासाव एसे खम जायो आरो बेफोरनि रेटआ
दा नोंथांमोननिथिंसो मा मा खेथि मावनाय जायोथाय बा
खेथिया माइफोरखौ बुंनो हायो जों। दानि जुग दानि स महर दिनाव माइफोर गायनाय फुनाय जों जेन'बा ओ गोबां मानसिफ्रानो माबायो नालाय गायो नालाय ओरै जोंनिजों
ओम। नोंथांमोननिथिंबो बैफोरबायदि सापातफोरखौ गायो नामा?
साहापादखौ गायनाया गायो खिन्थु एसे खम आरो साहापात बागानफ्रा जेनेबा
अ
बांसिन जेन'बा माइफोरखौनो नुनाय जायो आरो माइ
औ औ औ ए गोरान खेथिफ्राव ओ गयफोरबो गायनाय जायो नामा नोंथांमोनथिं
ओ गययाथ' औ औ। गयया दं
अ उ
बिदिनो गय ग होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो जेनेबा गय फिथाइखौ जों हायाव दोननानै हायाव फबग्रोनाय जायो आरोना फार्स्टआव गय फिथाइखौ आरो गय फिथाइखौ बिदिनो फबनानै सेवहोनानै बिदिनो बेनिफ्राय बे ओ फुलि खिलिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे फुलिफोर खौ गायस्लाय गायस्लायनानै गायगोन बेफोरखौ फुलिखौ गायनानै दोननाय जायो आरो। दा बियो देरबाय थानानै देरबाय थानानै बिदिनो गोबां। गोबां सुबुंफोरखौ फुलिनि माबा गाय नायखौ नुनो मोनो आरो बागान खालामनो जे रां
अ
नांगौ जायो बेफोर फुलिआवबो फाननो हायो आरो गिदिरबा बिदिनो फिथाइफोरखौ फाननो हायो आरोना फाननानै जों रां खायनो हायो आरो दहाय जेन'बा आं माइ होननानै खोन्थादोंमोना नोंथांनो दा बे माइयाथ' जेनेबा जों गायनानै बिदिनो हालेवनानै गायगनानै माइरं ओंखारोना जों बे माइरंफोरखौनो जानाय जायो आरो गोबां जेन'बा गोरिब सुबुं आरो आबादारिफोर बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
उम उम नोंथाङा गयनि बागै खिन्थादोंमोन ना नोंथां बियो औ जे गय फिथाइखौथ' बोसोराव खनसेल'सो खानाय जायोना नोंथां
औ औ।
औ जे बेयो जेनेबा गयफोरखौ गायोब्ला जे बिसेबां बिगा गायोब्ला जे बिगायाव बिसेबांसो रां फैयो जेनेबा बोसोराव
ओ ओ ओरैनोथ' गया जों बिगा हिसाबनिथ' नङा बिजनेसाआ जेन'बा जों गायनाया बुरजा गायो आरो खिन्थु बिगा हिसाबै नायनाय जाया आरो
औ औ जेनेबा औ
नोंथांनि जेनेबा आन्दाजाव बेसेबांसो फैगोन बायदि जेनेबा से बिगासो गायोब्ला गय फिथाइाव जेनेबा बेसिबां कुवन्टेलस बा केजिसो फैयो
ओरैनोथ' जिनिसा फैसानि बागै बुंनो थांबा थाम लाख बिदिनो ब्रै लाखसोआ मोननाय जायो आरोना
औ औ।
दामाने गोरिब गोरिब सुबुंफोराबो बिदिनो जेनेबा गायनानै ओ जेन'बा बेफोरखौ बागान खालामोबा बिसोरो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो आरो
औ औ। होनबाथ' मोजाङानो दांना नोंथां गय खेथियाबो औ बेयावबो गोबां औ बेयावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ।
सापात खेथियावबो बेफोरबायदिनो मोन मोननाया मोनो नोंथां बेबो खिन्थु सिजोनावसो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ सिजोन बाय सिजोन थायोना
औ नोंथां।
बेफोरखौबो गायनानै लानो हायोब्ला मोजां आरो नोंथां।
औ जेन'बा साहा बागान खालामोबा बिदिनो हाजिराफोर होनाय जों जेनेबा हादाव सिखोननायफ्राव बांसिन ओरैनो जबा साहा गानखौ बुंदों ना नोंथाङा जेनेबा ओरैनो बेसेबां बेसेबांसो मुलाम्फा जानायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों जेनेबा साहा बागानफोरनि सायाव
साहा बागानावथ' नोंथां बियो बिगायावसो सोनारोना नोंनाव बेसेबां बिसेबां बिगा हा दं जेनेबा बेफोरबावसो सोनारो नोंथां बेफोरो बा हमना आंनाव सारिाय बिगा बा पास बिगा दङनो ना नोंथां
औ औ
बबेयाव जेनेबा नोंना खमैब्लाबो फैनाया थार्टि थावजेनसो फैनांगौ आरोोना नोंथां मासाव उनाव लाख हायोब्ला
औ।
जेनेबा खनसे खाबासेयाव खमैबाबो फास बिगायावथ' दुइ तिन कुन्टेल फैयोन ना नोंथां सम लानानै
दा खनब्रै खायोबा जुदि तिन घन्टेल तिन घन्टेल फैयोब्ला गोबां जाहैयोना।
औ-औ
एसे मुलाम्फा मोनो आरो इयावबो
औ दा नोंथाङा जे खोन्थाबाय जेनेबा साहा बागान ने आरो जेन'बा गोरान खेथिफोर मावनायनि सायाव एसे खोन्थालाय नोंथां।
गोरान खेथिथ' जोंखिसिबां बेफोरबायदि गैया नोंथां ओरैनो साहाफातल'सो गायो जोंखै
सापात गायनायखौल' नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथांनि जोंखै
नोंथांनि मिनथिंसो गुबुन आरो गोरान खिथिफोर मावो नामा नोंथां?
जेनेबा बुंनानै थाङोबा ओरैनो फिथाइ सामथायाइखौसो बुंनाय जायो आरोना जों जेन'बा बिदिनो आनारस आनारसफोरखौ बुंनो हायो। खेथि मावबा जेनेबा बागानफोर बानायनायबो जों नुनो मोनो आरोना। जे आनारस फिथाइ आनारस फिथाइखौ जेनेबा गायोब्ला बे बिजौ थेन्थाखौ गायनाय जायो आरोना आनारसनि
औ- औ
दा बे थेन्थाखौ गायनानै दोनब्लानो गावनो बिलाइनि सायाव फिथाइ रज'नायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां सुबुंफ्रानो बिदिनो आनारस फिथाइ जेनेबा बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बागान बानायनायखौ
उम
दा ओरैनो आनारस बागान बानायोबा जेन'बा खहा जानायखौ जों एथ'बां नुनो मोना जेन'बा आबाद लायोबा आरो
अ होमबाथ' बेयावबो मुलाम्फा दं नोंथां।
औ-औ नोंथां मुलाम्फा दं माने आबाद लानायनि सायावसो आरोना जेन'बा आदर लाया मा नों माबाफोर एन्जरफोर एन्जरफोर जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ अ दा आनार औ दा आनारस औ दा आनारसनि बेलायाव नोंथां आनारसखौ जेनेबा दा फानोब्ला थाइसेयाव बेसेसो मोनो नोंथां?
ओरैनोथ' आनारसआ थ्रिस थाखासो मोननायखौ जों मोननायखौ जोंनो मारै थामजि रां
अ होमब्लाथ' गोबां फाननो हायोब्ला मुलाम्फायानो नोंथांनावबो
औ फाननो हायोबा माने हानाया हाखायो जेनेबा जों आरो खाथि-खालायाव फाननायनि अनगायैबो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो ओरैनो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव साप्लाइ हरोबा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो जेन'बा खाथि खाथि खालायाव फानोबा बिदिनो फाननो हानाय फाननो हायो बिदिनो खोथा थायो नालाय।
औ-औ औ दाथ' गोबां दा बेफोरनि सिजेन दङना नोंथां। आनारस औ थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि फाननायनि दाथ' बेफोर जोबसिगोनानो नंङा होमबा नोंथां दा थ' गोजां बोथोर सफैसिगोन। दा बेफोरावबोथ' गोबां गोजां बोथोरनि मैगं-थाइगं गायनाय दंङ जेरै- लाफा बेफोरबायदि दंना नोंथां?
औ औ
ओमफ्राय बेफोरखौबो गायोब्ला मुलाम्फा मोनो आरो बेफोराव जुदि नों गोबांङैनो बुरजायै गायनानै लायनो हायोबा जे फानोब्ला बेफोरावबो मोनो आरोना नोंथां।
उम
औ गोबांङानो ओरैनोसो थायो नंङा होमबा नोंथां? बेफोरखौबो जुदि गायना लानो हायोबा मोजां आरो।
औ ओरैनो थास्लायलाय बेफोरखौ गायोब्ला मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
औ दा होनबा नोंथां जेन'बा जोंना समाबो जाबाय नालाय रायलायनाय समा दा बे खिनियाव दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां होमबा।
औ दे